औ खोनाबाय औ खोनादों
खालामगासिनो नोंथाङा?
आं जिरायनानै दंथ'यो नोंथां
ओंखामफोर जाबाय नामा?
ओंखाम जाखांबाय औ
औ दिनैनि टपिकआ आंबो नै ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायनानै दं।
औ
अब्ला दिनैनि टपिकआ जोंनिया फरायनायनि सायावमोन नङा होम
फरायनायनि औ
औ
देस
फरायनायाथ' आजिखालि गोबां मानसियानो फरायो नंङा होमबा? बेयाव गोबां गोबां ओ जेनेबा दालाइसा दं फरायनायावबो। दानिया जेरै ओ आर्स्ट, साइ न्स
औ आर्स्ट औ।
आरो दङ ओ इन्जिनियार लाइन द टर लाइन आरो गोबां दङ।
औ। बेथ' जों होनोब्लाथाय फरायनसाया होनो फरायनायनि सायाव होनोब्ला जोङो बे डक्टर इन्जिनियार लाइनाथ' जों माने हायार सेकेणड जिटिया जोङो ओइस एस लिरखाङो फाइनाल होयो
औ।
फ्राय जोङो हायार सेकेण्डारि फरायनायनि उनावसो बे स्टेप आयदाफारिखौ लायो नालाय।
औ औ। औ। बेनिफ्रायसो लायो ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो बेफोरबायदि आयदाखौ बांद्राय ला
बांद्राय औ औ।
गोदोनि दिनाव जोङो सरासनस्रा ओ ओरैनो ग्रेजुवेट बा आर्टसआवनो बांसिन फरायनाय नुनो मोनोमो
औ नोंगौ। नोंथां।
ओ दानि जुगाव माबायदि ओ फरायसाफोरा माबायदि जेनेबा एडभान्स जानानै माबायदि आइद ओ ओ लामाखो थाङो नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ आं आंनि मोनदांनायखिनिखो आं एसे बुं फोरमायनो हागोन।
औ।
माने सिगांनि समाव माखासे माने सरासनस्रालि मानसिफोरा सुबुंफोरा माने गामि एरियानिफ्रायनो माखासे जेथिया एसे हान्थिनांगौ जायोमोन माखासे फरायसालिफोराबो एसे खम दं मोन। एसे जि बेबायदि थांनांगौ फरायसालिफोरा एसे गोजानाव थांनांगौ जायोमोन आरो बिदिमोन। ओमफ्राय नाथाय आ थिखालावथ' खाथि खाथि ओनसोलफोरावनो फरायसालिफोराबो जाबाय गामि गावनि न'खर खाथियाव साखाथियावनो फरायसालिबो जाबाय।
औ
आरो बिदियैनो बेनि बिदिनो माने फोरोंगिरिफोरनियाबो गोबां माने मोननो हाबाय आरो फोरोंगिरि फोरखोबो गोबां मोननो हाबाय औ सिगां गोबां सिगां बुहुद आंखालसिन जायोमोन फरायसालि बुहुद आंखालमोन माने बिदिनो आरो फरायसालियाव थांनांगौबा बबा गामि एरिया ओनसोलफोराव फरायसालियानो गैया बबा बै गामियाव थांनांगौ ए हान्थिनांगौ जायोमोन आरो नाथाय आथिख आथिखालावथ' गोबां फरायसालिफोरानो खा खाथि खाथि मोनसे फ्राय मोनसे गामियाव मोनसे बिदि माने गायसनथायाइ जाबाय बहुद मा ओ जौगाथायाइ फैबाय सोलोंथाइनि बागै माने सोलोंथायाव बहुद आगबारायबोबाय आरो बेनि गेजेरजों जोंबो आरो आथिखालाव जोङो नुनो मोनो ग्लबेलाइजेसनाव मुलुग नांङि जाहोनाव जोङो मोने आथिखालावथ' इन्टारनेट बायदिफोरावबो माखासे नोङो औ फरायसालिफोराव नोङो माब्लाबा समाव नों थांनो हायामोनब्लाबो बिदि आरो बिदि जोङो नेट इन्टारनेटनि गेजेरजोंबाबो जोङो अनलाइन क्लास बेफोरबायदि जों खालामो। ना हायो। माखासे उसुबिदानि बाबो बिदि बहुत बेनि बिदिनो ग्लबेलाइजेसननि गेजेरजों माने नेटनि गेजेरजों इन्टारनेटनि गेजेरजों बहुद आगबारायबोनाय फैबाय आरो डेभलप जाबोनो डेभलप जाबोबाय।
बेफोरनि जाउनाव दा जोङो बुहुमानो मोनसे गामि बायदिसो जाना दं नङा होमबा?
औ
जों बुहुमनि गासिबो जायगानि बाथ्राफोरखौ बबेयाव मा जादों बबेयाव मा खालामदों सोर मा जादों बेफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि जोहै जों दसेनो मिथिनो हायो नङा?
औ मोनथिनो हायो नोंथां
औ बेनिखायनो आरो जोङो फरायनाय ओ माब्ला ओ फरायनायफोराव जोङो माब्लाबा माबा कुइसन एबा सोंथिफोरनि फिननाय नागिरोब्ला जोङो दानिया इन्टारनेटाव नागिरब्लानो दसेनो मोननो हायो
औ
आरो दाथ' जै ए आइ मुगा फैबाय बेयावथ' जोङो खुगाजों बुंब्लानो केन्सारखौ मोननो हानाय
औ औ नंगौ नों थां
औ दा जोङो सरासनस्रा दा डक्टर फरायोब्ला माबाय माबायदि स्टेपजों फरायलांनांगौ जायो
औ औ आं आंनि मोनदांनायबो आं आं फोरमायना औ फोरमायना होनि आङो जोङो मोनसे जोङो डक्टर फरायनो होनब्ला जोङो एम इ सिक्सननिफ्रायनो जोङो जेनेबा एल पि निफ्राय एलफि निफ्रायथ' जों क्लास आवाय सिगांसिम फर हमोनमोन खन्थु दा फाइभ हमला हमग्रा जाबाय क्लास फाइभनि ओमफ्रायसो ओरै बारग' सिक्सआव ओरैहाय सिक्स आआवसो ओरै एम इ सेक्सन ओरै मोनफैयो एम इ सिक्सन जोङो बे बेनिफ्राय जों एमइ निफ्राय लाना जोङो हाइ स्कुल बे हाइस स्कुलनिफ्राय जों डिसाइद खालामनांगोन मानो होनोबा जों सयस खालामना लानाय साबजेक्टखौ जोङो साइन्स आरो मेट्स आरो आथिखालाव जोङो मा होनदों एदभान्स मेथ्सबो लानाय नु बेयाव जोो नांथारगोन जोंनो साइन्स आरो मेथसखौ जोङो मोजां खालामथारनांगोन माने जोङो बेखौ क्लियार खालामना लानांगोन बेयाव मार्कसआ मोजां जानांगोन। बेनि उनाव जों हायार सेकेण्डारि जोङो ओ ओतस एल ओतस एल सि जोङो होखांनायनि उनाव जों जिथिया कलेज फरायोना ओथ जोंङो ओतस जिथिया हायार सेकेनन्दारि फराय जों अब्ला बेहाय जोंनो मा नांगोन जों डक क्टर फरायनो थाखाय जोंनो ओ जोंनो नां नांगोन फिजिक्स नांगोन फिजिक्स अ फिजिक्स जनाांग जोंनो ओमफ्राय फिजिक्स केमिस्त्रि जों बेफोर खौ माने लानांगोन जों मेथ्स बेफोरखौ माने मेन आरोना। बेफो औ डक्टर जोङो साइन्स फरायनांगोन।
जेनेबा दा नै ओ नोंथांनिया एसे गोरोन्थि डक्टर फरायोब्ला जोंनो दा ओ बांद्राय फिजिक्सनि गोनांथि जानाया। मानो होनब्ला फिजिक्सआव फिजिक्स आरो केमेस्ट्रिया बे
अके मिस्त्रि। औ औ।
बियो माने इन्जिनियार लाइनावसो थाङो।
औ केमेस्ट्रिया औ सरि सरि औ औ केमिस्ट्रिया इन्जिनियार लाइन औ डक्टरना? फिजिक्सआव नांगोन औ।
डक्टरनिया माने जोंनो नांगौ जायो ओ जुलजि।
अ अ अ अ अ बत तानि। अ अ अ अ बतानिया थ' माबा लेभेलाव थाङो बेयो।
औ बेखौथ' जों सरासनस्रा दा मा बिगियान होनो जुल'जिखौ
जि-जिब बिगियान औ जिब बिगियान औ जिब बिगियान
जि बिगियानावनो दा आरो जुलजियाव मोननै थायो। बे बतानि आरो मोनसे थाबावोमोन औ बेखौ नांनाय जायो जेनेबा जों दा मानसिनि दंफां लाइफां बिफांनि सायावबो बतानि फरायो औ आरो ओ मा होनो जिब जुनारनि सायावबो मोनसे फरायनाय दं नङा होमबा औ जोंनो बांसिन जुलुजि आरो बटानि। जायो आरो ना डक्टर फराययोबा
नांगौ औ।
आरो जोङो दा ओ इन्जिनियार लाइन थाङोब्ला
औ केमेस्ट्रि औ मेथ्स केमेस्ट्रि अ फिजिक्स अ
सोर मोनथामा बांद्राय गोनां थि जासिनो।
अ'अ' बे बेनि उनाव आरो नों रिजाल्टखौ मोजां खालामनानै निट एक्जाम होनांगोन नङा होमबा नोंथां? औ निटनि उनाव नों रिजाल्टा हामो मोजां जाब्लाथाय नोङो डक्टर फरायनो हाहैबाय आरो उम उम उम।
औ आरो बिदिनो फरायनानै गोबाव ओ डक्टरआ थ' दानि जुगाव बोसोरब्रै बोसोरबा फरायथारनांगौ नङा होमबा एम बि बि एस नि थाखाय। औ आरो दा डक्टर आरो इन्जिनियारनि बादै आजिखालि माबायदि फरायनाया बांसिन मुलाम्फासिन बेफोरबायदिखौ मिथिगौ नामा?
औ बेथ' फरायनाया जोङो जोंथ' खाला जों बांसिनानो जोङो नुनो मोनदों खायसेया कचिं खालामो खायसेया सेल्फ स्टाादि खालामो बिदि जागोन आरो माखासे स्टाडि ओरै होनोब्लाथाय जों न'आवनो माखासे लेखाफोरखौ जों कालेक्ट खालामो। बिदि फरायनाय आरो इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो गोबां जोङो फरायनो हायो आरो ना। सोलोंनो
औ दानि जुगावथ' दा ओ मा होनो बादायलायनाय जुग नङा होमबा? फरायनायावबो बेनिखायनो दा जेरै इण्डियानि गिदिर गिदिर एगजाम सिभिल सारभिस बेफोर बे फोरबो बांसिन होसोनाय नुनो मोनो। नङा होमब्ला? बेफोरथ' जोबोद गोरा जायो
औ
जेरै आइ एस आइ पि एस बेफोर नङा होमबा आरो दा नै स्टेटनिफोर स्टेट ओ बरर्ड ए पि एस सि बेफोरो आरोथ' गोबां एगजाम दं दानि दानिया आरो बांसिन सुबुङानो आर्टस आरो साइन्स लायालासिनो कमार्स लानानै बांसिनानो सि ए बो जाहैयो।
खोनादों ना नों
खोनादों औ खोनादों।
माने
इम्परटेन्ट औ
थारगौ जायो नङा होमबा नोंथां दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां। दे